नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानासो सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोना आंजों?
औ नोंथां औ हागोन नोंथां थारैनो
औ ओ नोंथां सुबुंनि जिउआव सोलोंथाइ सोलोंथाइया मानो गोनांथि बेनि सोमोन्दै नोंथां आंनो रोखायै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सोलोंथाइया जोंहा। जोंनि सुबुं समाजाव बा सुबुंनि जिउआव बा गावनि मा होनो गावनि आंगोनि जिउआव न जोबोद गोनां मानो होननानै बुंङोबा जोंङो आथिखालाव नुनो मोनदों। जोंङो सोलोंथाइ नंङाबा। जोंङो मा गासैबो बिथिङावनो जोंङो दावगानो हाया आरोखि। बेबायदिनो जोंङो सोलोंथाइ होननानै बुंङोबा जोंङो गुबुन गुबुन। रोखोमनि सोलोंथायखौ मख'नो हायो नोंथां जेरैहाय जोंङो फरायसालिनि सोलोंथाय आरो बेबायदि। बिनो गुबुन गुबुन आखाइनि हाबाफोरनि सोलोंथाइ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे बिथिंनि सोलोंथाइ जेरै हारिमु आयदानि सोलोंथाइ। ना आरो बेबायदिनो जोंङो मा होननानै बुङो बै लिटारेसार ना जोंनि जेनेबा खन्थाइ लायथाइ लिरनाय बेफोरबायदिखौ मा होनना बुंगोन सार जेनेबा औ थुनलाइारि सोलोंथाइ ना। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ जोंङो मख'नो हायो नंङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंङो फरायसालिनि सोलों थाय होननानै बुंङोबा जायखौ जोङो फरायसालियाव थांनानै जोंङो गुदि गियानखौ मोननो हायोबा। फरायसालियाव थांनानै जों मा? माखासे रोंगौथि मोननो हायो बेखौनो जोंङो फरायसालिनि सोलोंथाइ होननानै बुङो नंङा होमबा नोंथां? जोंहा फरायसालिनि सोलोंथाय। जोंहा गिबि आरो गुदि आरो बेनो गोनां सेन्टार मानो होननानै बुंङोबा जोंङो गुबुन गुब गुबुन सोलोंथाइ थानायजों लोगोसे जोंङो फरायसालिनि सोलोंथाइया। थायोसो जोंङो आथिखालाव जोङो माखासे खाबुफोरखौ मोननो हायो जेरैहाय नोंङो। सासे सुबुा जोबोद आखा फाखा गुबुन बिथिङाव माने गुबुन बिथिङाव जोबोद आखा-फाखा बाबो। बिनि सिनायथिनि थाखाय बा बिनि मा होनना बुंङो आइडेन्टितनि थाखाय बि मा होनना बुंङो माखासे गावनि सोलोंथाइ बा फरायसालिनि सोलोंथाइखौ जोंहा गोनांथार जेन'बा जोंङो हमनानै लाानो सासे मा होनो मोसाखावरिया जोंहा मोसानो जोबोद आखा -फाखा नाथाय बिनियाव जे जेबो फरायनायनि बा फरायसालिनि फोरमान बिलाइ गैयाबोला बेहा इयुनाव एसे जेंनाफोर सोमजिहैनो हागौ बेनिखायनो जोंङो। ओ। सोलोंथाइखौ नांथारगौ मानो जेंना सोमजिगोन होननानै बुंङोबा जोंङो माखासे बेबायदिनो। फोरमान बिलाइ जेरै माखासे बेबायदिनो फोरमान बिलाइ बियोबा बा माखासे जोंङो खाबुफोरखौ मोननो थाखाय लोगोसे बेनो सोलोंथाइनि जोंहा फोरमान बिलाइफोरबो जोंनो नांगौ जायो बेनिखायनो जोंङो फरायसा। नि सोलोंथाइआ जोबोद गोनांथार बेजों लोगोसे जोंङो माखासे आथिखालावथ' जोंङो नुनो मोनो। जोंङो थांना थानो थाखाय जोङो गोबां जुजिनो गोनां जासै जेरैहाय जोंङो मा। सासे मानसिया उदांङै थांना थानो थाखाय जोंहा ओरैनोबाबो जोंङो जोंङो मा होननानै बुंङो माखासे बिजनेस बायदिसिनाफोरजोंबो जोंङो सानफ्रामबो आसा खालामजाया मानो होननानै बुंङोबा जोंङो माखासे बिजनेसफोरा। एखमबा लाब थायो एखमबा लस थायो आरो एखमबा बिनि बिजनेसनि जोंहा जेनाखि लामा ना बेफार फालांगिनि जिनिखि लामा बियो माब्ला थुंगिगोन माब्ला मा जागोन जों बेखौ जेबो हमसनो हाया आरो बेबायदिनो जोंङो आबादनि बेलायावबो जोंङो बेखौनो बुंनो हा हायो आथिखालाव जोङो माखासे बोथोरनि थासारिखौ लानानै बा माखासे एखम्बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सायाव जोंहा माखासे आबादफोरा गोबांथार लस जानो ह हमो बेबायदिनो जोंङो गोबां खरसा खालामनानै आबाद मावोब्लाबो जोंङो बेयाव गावनि गारगोननाय खरसा बेसेबांखौनो जोङो समाव बा बबेबा बोसोराव जोंङो मोनफ्लाङा अब्ला बै समाव समाव जोंङो मा होनो जोबोद खस्थ'आव भुगिनांनो गोनां जायो बेनिखायनो जोंहा आथिखालाव साफ्रोमबो सुबुंखौनो बा साफ्रोमबो मा होनना बुङो माहारिखौनो मा होनना बुङो जोङो साख्रि बाख्रिखौ होसोनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो साख्रि बाख्रि साख्रिया जोङो बेबायदिनो लाब लसनि खोथा गैया जोङो बेयाव मा जास्ट जा थिखानाय गावसोरनि खामानि बेखौ मावनो नांगौ बेजों लोगोसे मसे मास जोङो बिथनखौ मोननो हायो आरो बेनि थाखाय जोङो मा जोंनि फरायसालिनि सोलोंथाइया जोबोद गोनां माने बैफोर माखासे साख्रि बाख्रिफोरखौ मोननो थाखाय जोंनो फरायसालिनि सोलोंथाइनि जोंहा गोनांथि आरो बेबायदिनो माखासे आयदायाव बा गुबुन गुबुन बिथिंनि आयदायाव जोङो साख्रि लायै साख्रि बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव रोंगौथिखौ जोङो नायगिरो नालाय बे रोंगौथिखौ बैफोरबायदि फरायसालिनि मोननाय माखासे फोरमान बिलाइ आरो बेजों लोगोसे गावनि रोंगौथि बेफोरखौ जोङो नायनायायो जायो आरो बेैबायदि साख्रि बाख्रि थिसननाय व बेबायदिनो जोङो सोलोंथाया जोबोद गोनां आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे गामियाव हमनानै ला दा जोङो मोनसे गामियाव जोङो खौसेथि आरो गोजोन आरो बेबायदिनो जोंहा मोनसे गामिखौ मोजाङै दैदेननो बा मोनसे ओनसोलखौ मोजाङै दैदेननो थाखाय बा मोनसे समाज खौ मोजाङै दैदेननो थाखाय बैयाव सोलोंथाइ गोनां सासे सुबुंनि गोनांथि जायो मानो होननानै बुङोबा जाय सुबुङा सोलोंथाइ गैया बै सुबुङा जोंहा बिनि बुजिनाय बिनि साननाय हनाय बिनि गासैबो बिथिङानो जोंहा मा नोरजिया आरोखि माने साननो हाख'वा बेबायदिनो मोजां बाथ्रा बुंनो रोङा गुबुनजों गोरोबनो रोङा बेबायदिनो गुबुनखौ नायनो हायै गुबुनजों एना एनि जानाय बैफोरो जायो आरो जाय सुबुंनाव गोजौ सोलोंथाइ गैया आरो बेनिखायनो गोजौ सोलोंथाइ गोनांखौ जोंनो बा जोंनियाव बय साफ्रोमनावबो गोजौ सोलोंथाइ थानांगौ आरो जोङो सासेयाल' जे गोजौ सोलोंथाइ लानांगौ बे नङा सोरबा सासेया गोजौ सोलोंथाइ लाबाय आरो बियो गुबुनखौबो फोरोंनो नांगौ मानो होननानै बुङोबा जोङो सासे मानसिजों मोनसे समाजखौ सासे मानसिजों मोनसे गामिखौ सासे मोनसे मानसिजों मोनसे ओनसोलखौ जोङो सामलायनो हाया दा जोङो गाव मोजां जानायजों लोगोसे गुबुनखौबो मोजां खालामनो नांगोन अब्लासो जों सान्थि मोनगोन नंगौना नङा नोंथां बेबायदिनो जोङो मा होनो हमनानै लादो गाव मोजां जाबाय नाथाय बयबो गासैबो गाज्रिलायनाय ना गावल' मोजां जानानै गासैबो गाज्रिजों बेयो गोरोबनानै थानांगौबा बेयो गाज्रिसो जाफानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो गाव मोजां जानानै गुबुनखौबो मोजां जाफाहोयोबासो खालामफायोबासो मा बयबो मोजां गोरोबनानै थानो मोजां जागोन आरो नङा होनबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनो गोजौ सोलोंथाइखौ नांगौ गोजौ सोलोंथाइनि जोंहा मा होननानै बुङो गोनांथिथार आरो सोलों सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार आरो बेनो नांसिनगौथार आरो बेनो जोंनि थांना थानायनि लामा जोंनि संसार जानायनि जोंनि रायजो समाज न'खर खुंनायनि गुबै लामा नंगौना नङा नोंथां बेबायदिनो आङो नोंथांनो नोंथांनि फोरमायनो थिनायखौ फोरमायबाय नोंथाङाबो एखे आयदानि सायावनो फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन नोंथाङा बुंदों सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोद गोनां बेयो थारैनो सैथो नोंथां मानो होनोब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला दानि जुगाव थांना थानायाव जोबोद गोब्राब जायो आरो समाज दानायावबो सोलोंथायानो जाबाय गावनि गावखौ जौगाहोनाय एबा थांना थानायाव मोनसे ह हेफाजाब होनाय मोनसे आयदा होननानै जोङो बुंन हांगोन मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाया सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जिउआव थांना थानायाव जोबोर गोब्राब जायो आरो सोलोंथाइयानो जाहैबाय जोंनि समाज दा नायाव गोबां हेफाजाब खालामो एबा मदद खालामो सोलोंथाइ गैयाबा गैयाबा मोनसे न'खर एबा मोनसे समाज एबा गावनि जिउखौ दैदेननायाव जोबोद गोब्राब मानो होनोब्ला सोलोंथायाइयानो जाहैबाय जोंनि जिउआव मोनसे बाहागोथार होननानै जों बुंनो हागोन बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ गोबां रोखोमै लानो‌ हायो सोलोंथाइखौ जों समाजारि सोलोंथाय हिसाबै बो लानो हायो आरो जों मा सोलोंथाइ खौ ओ मा होनो आखाइनि सोलोंथाइबो जोङो लानो हायो आरो सोलोंथाइखौ गाहायनो जों मा लानो हाबावदों मोनसे ओ मा होनो एखो ओ फरमेटिभ इडुकेसन होनना बुङो जाय ओ जों मा ओ मा नोजो- ओ आयेनारि हिसाबै जोङो लानो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइखौ जोङो ओ समाजारि आरो आखाइनि सोलोंथाइ बिदि आरो हारिमुवारि सोलोंथाइ बिदि गोबां सोलोंथाइ दोङो स्किल बेफोरखौ जोङो बुङो स्किल सोलोंथाइ बेजों लोगोसे मा नांगौ जोंनो दै स्किल खौ जोङो देखायनो थाखाय एबा सोरखारजों गनायजानो थाखाय माबा मोनसे माबायाव मा होनो बाहाय बाहाय जानो थाखाय जोंनो मा नांगौ जायो जोंनो मोनसे फरमेल इडुकेसन नांगौ जायो औ जों मोननो थाखाय जों मा जों फरायसालियाव थांथारनांगोन नोंथां फरायसालियाव थाङोबा जों बे फरमेलिटिखौ जों मोननो थाङा मानो होनना बुङोब्ला जोङो माबा मोनसे जोङो ओ ओनसोल जायगायाव एबा माबा मोनसे बाहागोआव जोङो बाहायनो थाखाय जोंनो मोनसे लिरनाय हिसाबाव जोंनि ओ रोंगौथिखौ जोङो दिन्थिनो गोनां जायो बेनि थाखायनो जों मा फरायसालियाव गिबि थांजेननो गोनां जागोन बेखौ मा गासैबो साफ्रोमबो सुबुंफोरानो थांथारनांगोन होमबासो जों मा मोनगोन जोङो मोनसे लिरनाय एबा फोरमान हिसाबै जोङो ओ मोननो हागोन आरो सोलोंथाइखौ बिनिखायनो मा खालामनांगौ बैबो सुबुङानो उन्दैनिफ्रायनो ओ गिबियाव गुदि फरायसालियाव जोङो जागायजेनबाय गुदि फरायसालियाव जोङो जागायजेननानै जोङो गेजेर फरायसालियाव थाङो गेजेर फरायसालियाव थांनानै जोङो मा ओ गोजौ फरायसालियाव थाङो जोङो गोजौ फरायसालिनिफ्राय जों मा होनो जौसिन फरायसालियाव थाङो बिनि उनावसो जों मा थांगोन मुलुगसोलोंसालि लि बिदिनो जो गोबां सोरबा डक्टरेट डिग्रि लागोन सोरबा पिओइसडि खालामगोन सोरबा रिसार्च खालामगोन बिदिनो गोबां बाहागोआव गावबागाव बाहागोआव थाङो आरो आरो सोरबा थांगोन ओ मेट्रिक पास जानानै सोरबा साइन्सआव फरायगोन सोरबा आर्टसआव फरायगोन बिदिनो फरायनानै आरो सोरबा साइन्सआव फरायनायफोरा सोरबा डक्टर जागोन सोरबा इन्जिनियार जागोन नङा होमबा नोंथां अ बेफोरसो औ नोंथां बेफोरखौ जोङो मा गासैबो जोङो फोरमान हिसाबै मोनो सोरबा डक्टर जानो थाङोबा बे साइन्सआव फरायसै साइन्सआव फराय बे साइन्सनि साइन्स स्ट्रिम होननानै मोनसे फोरमानलाइ मोनगोन आर्टसआव फरायग्रा आर् आर्टसनि आरिमु सोलों- थाइनि मोनसे फोरमान बिदिनो गावब गाव लाइन गावबा गाव बाहागोसिम गावबा गाव थां आरो सोरबा इन्जिनियार जानोसै सोरबा डक्टर जानोसै सोरबा कमार्स लाइनाव फरायनानै सोरबा बिजने फरायनो बिजनेस लाइनाव थांनोसै बिदिनो गोबां थाङो आरो सोरबा आर्सआव फरायनानै सोरबा मा होनो फोरोंगुरु जानो थाखाय थांखि लायो सोरबा ओ रिसार्च स्कलार एबा मा होनो डक्टरेट डिग्र्रि सोरबा मा- बेबा सो आयदानि सायाव सोलोंथाइ लानो थाखाय थांगोन बिदिनो गोबां गावबा गाव बाहागोआव थाङो आरो बेफोरखौ मोननो थाखायनो मोनसे मा होनो ओ फर्मेल इदुकेसनाव जों थांनो गोनां जायो आरो जायनि थाखाय जोङो मा बिनि फिथाइ महरै जों मा मोनो जोङो सार्टिफिकेट एबा फोरमानलाइ होनाय जायो जोंनो बेफोरखौ मोनबासो जों हा मा जागोन ओ गावबा गाव रोंगौथि लानानै ओ गावबा गाव मोनसे ओ मा होनो जायगायाव थाङो गावबा गाव थांखिआव थाङोब्ला मोनसे मा होनगोन फोरमाइथिलाइखौ जोङो दिन्थिनानै गावबा गाव थांखिखौ जों जाफुंसार होनो हागोन आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां बेनिखाइनो ओं औ बेनिखायनो जों सा फ्रोमबो सुबुंफोरानो बिदि ओ मा होनो मोनसे उम आयेन आयेन बायदियै जों मा फोरमान ओ सोलोंथाइखौ जों लानो थांनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो मा जों साफ्रोमबो सुबुंफोरानो मोनसे ओ मा होनो सोलोंथाइनि हाबा खौ मोनो आरो मा होनो मोनसे ओ जाफुंसारखौ मोनो आरो बेनिखायनो मा ओ बेफोरबायदिनो मा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि समाज दानायाव गोबां हेफा हेफाजाब होयो समाज दानायाव बिहोमा होयो मानो होनब्ला मोनसे नोंथाङा बुंदोंमोन समाज दानायावबो सो लोंथाइ नांगौ जायो सासे मानसियानो मोनसे ओनसोलखौ सोलिनो हाया गोबां सुबुं नांगौ जानाय बे थारैनो नंगौ नोंथाङा मानो होमब्ला जोङो ओ मोनसे ओनसोलखौ दानो थाखाय जों गोबां सुबुंनि बाह गोनांथि जायो जेरै जोङो मोनसे ओनसोलखो फोसाबनो थाखाय मोनसे समाजखौ फोसाबनो थाखाय जोनो डक्टरनि गोनां थि जायो इन्जिनियारनि गोनांथि जायो फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो बिदिनो गोबां सोरबा मा होनो समाज फोसाबगिरि हिसाबै ओ दैदेनगिरि हिसाबै सुबुं नांगौ जायो बेफोरो गासैबो मा सोलोंथाइ नांगोन सोलोंथाइ नङाबा बेफोरबायदिखौ जों मोननो थाङा नङा होनबा नोंथां बिदिनो जोङो ओ गोनां थि बायदि जोङो गासैबो सुबुंखो जों मोनफ्रोमबो आयदानिफ्राय मोनफ्रोमबो बाहागोनिफ्राय जोङो साफा साखा साफा जोङो नागिरनानै एबा साफा साफा जोङो सोलोंथाइ लाहोनानै जोंनि समाजाव खामानि मावहोनो हानांगो बा सो जों हागोन जों जेरै जोङो ओ मा होनो राजखान्थि दैदेनगिरिबो नांगोन बेफोर मानसि गैयाबाथ' राजखान्थि दैदेनगिरि जानो हाया मानो होनबा जोंनो समाजखौ मा बायदि रायजोफोरखौ मा माबादि दैदेनगोन बेनिबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो बेनि थाखायनो मा जों सोलोंथाइखौ लाग्रोहोनो गोनां जागोन नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो सोलों थाइयानो जाबाय बेसो जोंनि सुबुं समाजाव दानायाव हेफाजाब खामो खामो आरो नोंथां बिदिनो नोंथां नोंथांजों आङो सोलों थाइजों ओ सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथां सिम आं रोजा रोजा साबायखर होबाय नोंथां सोलोंथाइनि सायाव सावरायनायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो जों आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय नोंथां ओ जोङो आङो बेबायदिनो नोंथांनिफ्राय खोब सोलोंथाइनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राफोर मिथिबाय नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो ओ सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङै मोजां लाखिनांगोन ना जौगाहोनांगोन